औ अ नोंथां आंङो दिनै नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंङो एसे जोंनि बर' समाजनि जेरैहाय बैसागो रंजालि फोरबो होननानै जे बुङो बेनि सोमोन्दै इसे सा सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां थारैनो
औ औ दा आं बिदिब्ला आंथ' बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि माने रंजाखांनाय मोनो देहा सोलेराव बिब्दि मोनसे बे साननाय फैखायो आरोना गोसोआव हारसिङैनो दा नोंथांनावबो आं एसे सों आरो बैसागो बा रंजालि फोरबो बेयावहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय रंजानाय जायो फालिनाय जायो एसे फोरमायनानै होलाय नोंथांङा हायोब्ला।
थारैनो बैसागो होनना बुंङोब्लाथ जों गासैबो मोनथिबोखादों एबा मोनथिखायो जाय जोंनि आसाम रायजोआव दंङ बिसोर मोनथिबोखागोन उन्दैनिफ्रायनो मानोना बे बैसागो बैसागो बोथोरखौ जोंनि बे रायजोआव ए बा जोंनि बर समाजावबो जोबोद गाजा गोमजायै जों खुंबोनायखौ नुबोदों बे बैसागु बोथोरखौ औ बैसागु बोथोरखौ फालिनाय। नि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों ओ बोसोर गोदानजों लोगोसे जों जोंनि गावनि गोसोनि साननाय। हनाय एबा जों जोंनि दावगालु जिउखौ ओ माबोरै जों माने बरायबोगोन माबायदि सालाय लांगोन बेनि थाखायनो जों बोसोरनि गिबि जागायजेननायावनो। जों गावनि गोजाम गाज्रि सान साननाय हनाय एबा सोरखौबा नायनो बानाय एबा गेदेर उन्दै सानलायनाय बेफोरखौ ज्राब गारनानै जोंङो गोदान बोसोरखौ बरायनायाव मुखुब जायो नंङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ औ दे नोंथांङाबो एसे फोरमायदोलाय बैसागुनि बागै।
औ जोंनाबो बैसागो फोरबो होननानै बुंङोब्लाथ जों दा गासिबो जों बर' नोंथांङा बर'आंबो बर' नालाय। जोंना गाससिबो से एखेयानो जाहैखायो नालाय। जोंनाबो बिदिनो फालियो आरोना। सोर जाहैबाय नालाय थ' बे समावहाय जोंहा बिफां लाय बिफांनि बिलाइ खिलियो गोदानै। आरो जे बेबायदिनो बिफां लाइफाङाव। जेरैहाय गोदान बिलाइ खिलियो बिदिनो सुबुंफोरनि गोसोआबो जोंहा आबाद गाहाय सुबुंफोरनि गोसोआ। माने जोंहा फैबाय थानाय समाव आबाद। मावनो दङ नालाय बेनि आगोलाव जोंहा दा फोरबो होननानै जों बे समाव फालियो आरोना गोदान बोसोराव ओ जोंहा बिलाइफोरा खिलियो। जोंनि सुबुंफोरनि उन्दै उन्दै गथ गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैनिबो गोसोआवबो मोनसे गोदान सानखांनाय खिलियो आरोना बा जोंहा रंजा थांनाय गोसो खिलियो आरोना बिदिनो बोथोरजों फैनानै जोङो गोबां समायना रमायना गोमो गोजा गोथां गाननाय जोमनाय गाननानै जोंहा बैसागु बोथोराव आलासि दुमसि। सि जाज्लायो बा जोंहा गिबियावनोथ' मोसौ थुखैनाया थांखाबाय बेयो जों मानसि बैसो बैसागु बा जों जाय होनो। बेयावहाय आरोना जोंहा ओ सेथि थारिखनिफ्रायनो जोंहा गोबां आलासि दुमसि जानाय जों गेदेर उन्दैखौ मान होलायनाय बेबायदि। बि खान्थि सोलियो बेनिनो आरोना बांसिनै सुबुंफोरा माब्लानिफ्राय जों मोसानो मोनगोन ज' ज' जा जाय। जाय माने बिथिं खना बिथिं। जोंना जाजोबो आरो ना गामि ओनसोलफोरावहाय। जोङो जे जों। ज जानानै रायज्लायो जोंहा मोसानो थांगोन थाङा बेफोरबायदि आरोना जों बे बाराव बबे बबे गामियाव मोसानो थांगोन जोंहा बेबायदि ज' ज' जानानै जोंनि बर'फोरनि दामजु खाम सिफुं सेरजा जथा खरखा बायदिखौ लानानै जों ज' ज' मोसानो थाङो जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरा बिराद रंजाखांनाय फै आरो ना माब्ला थांनो मोनगोन ज' सिख्ला लोगो मोनलायगोन बिदि आरोना बिदिनो जों रंजानाय जायो गामि ओनसोलफोराव थांनानै खुगा खुगा सोलिबोनाय गोदोनि मेथाइफोर बा जोंहा गोदानै ओंखारनाय बैसागु मेथाइफोर जायखौ जों खाम जथा सिफुंजों मोनजायो। बेबायदि मेथाइखौ जों रोजाबनानै खुगाजों गावनि गारांजों रोजाबनानैहाय जोङो मोसाहैनायखौ नुबोदों बा सोलिबोदों आरोना जोंनि ओनसोलावहाय। आरो बे मोसाखांनायावहाय जोंहा मा मा बायदि सोलियो? नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय जोंहा बेयाव गोबां रंजानायजों लोगोसे जानाय लोंनायबो जायो नालाय फोरमायनायाय नोंथां औ औ।
जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' जों बैसागु बोथोराव जोंहा बै खांथिंनाय मैगं खो मैगंआ जोबोद मुंदांखा जेरैबायदिहाय। जोंहा फोथायनाय दं जे आगोलनिफ्रायनो जोंनि देहायाव बायदिसि ना बेराम। नङा होमबा जोंबो मानसि माहारिसो नालाय। औ बै बायदिसिना बेरामनिफ्राय जों खारग'नो थाखाय एबा रैखा मोननो थाखाय जों ओ हाग्रानिफ्रायनो मोननाय एबा जोंनि न' खाथिफोराव एबा जोंनि बारिफोराव बा न' खाथिनि हाग्रा बंग्राफोराव जा गोथां गोथां एबा जा मैगं थाइगं दं जायखौ जाथावगौ एबा जाय जाजायो जाय मैगंआ जाजायो। बैफोर मैगंफोरखौ खाना लाबोनानै। जों संनाय जायो बै मेगंफोरनि गेजेराव गुबै गुबै मेगंफोरानो जाहैबाय जेरैबायदिहाय खुंख्रा बिलाइ। बेफोरबादिनो दिंखिया। बिलाइ। एबा बिजौ बिदिनो थास' बिथथि थास' बिथुरि। सेब्रुथारा खारौ खान्दाय बिजौ दिं दिङा। औ बेफोरबायदि बाय माथि गालदाब दाउस्रि आथिं औ बिथि दंबावो जोंना सना फुलि रु फुलि बिदिनो आइ। बिबायदि जोंहा हाग्रानि मैगंफोरखौ गोखा गो खै बिदि मैगंफोरखौ खाना लाबोनानै जोङो बै सानखालि बैसागुआव जोङो ओ बोथिसे संनानै जानाय जायो लोगोस जोङा फोथायनाय दङ जे बे ओंख्रिखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव थानाय खायसे बे फिसा फेनला बेरामफोरा ओ जोंनि देहाखौ जाहाथे अनिस्थ खालामनो हाया बेनि ओह माने बेफो बेफोरखौ साननानैनो जों बै बैसागुवाव मैगंखौ खांनानै जानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो लोगोसेनो मोसानाय होनना बुङोब्ला मोसाना नायाव गुबैयै बे जोंना गेदेर उन्दै सानलाया लासे रावबो रावखौबो मुगैलाया जासे बयबो जाहाथे समान ओं गिबियावनो सुबुं माहारि बेनि उनावसो जों बिमा बिफा बा गथ' गथाइ बेफोरखौ सा साना लासे जाथे बयबो गिदिर उन्दै साफ्रोमबो जों बे बुहुमाव गोजोनै थानो हायो बेनि थाखायनो जों माने रावखौबो एना एनि सा। सानालासिनो बै बैसागु बोथोराव ज' ज' मोसा सालायनाय जायो गुबुननि न'खराव थांनानै मोसाहैयो गुबुनखौ रंजाहैयो लोगोसे गावनि न'खरावबो मोसायो औ थिग बेफोरबादिनो नोंथांमोननि थिबो बिदिनो मोसायोना?
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंना बो गामि गामि थांनानै जों दानाथ' बांद्राय गोजान गामियाव थांला जोङो अब्लाबो जोंनि गामि खोन्दोआवहाय जों गाव गावनो माने गामिनि न'खर न'खर जे जोंहा बैसागुवाव बैसागु मोसाग्रा गाफैथारनांगौ होनना बुङो नालाय बेख खायनो जोङो गासै ज' जानानै सेंग्रा सि ख्ला बा बोराय बुरैफोरा आलादा मोनसे ओ जायो नालाय ज जायो आरो द जों बिदिनो गामियाव मोसानाय जायो आरो ना आरो बि बिदिनो जोंहा गामियाव मोसानाय होननानै बुङो ब्लाथाय साननिफ्राय लानानै बोथिसे साननिखौ जाखांनानै जेब्ला जागायो नालाय बांद्राय गरमबाथ थाय जों इसे बेलासि समनिफ्रायसो मोसानाय जायो आरो ना। जोंहा हर थौजासि सालायो आरो ना गोदोनि बायदिनो जोंहा दाबो गामियावहाय गुबुन गामियावहाय जों सानाव थाङो नाथाय जोंना गामियावबा थाय हर थौजासे मोसायो आरो जोंना गासैबो गामिनिफोरानो जोंखौ बैसागु मोसाग्राखौ जोंहा सिथ्ला गाहोथारनांगौ होननानै हर थौब्लाबो जोंखौ नेनानै थाब खायो आरोना ओरैबायदि माने।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो औ।
बेजों लोगोसे जेरैहाय जोङो माइब्रा बिदैखौथ' फिनानै दोनखायो बैसागु मोसाग्राफोरनो होनो थाखाय। इदिनो बेफोरखौ औ। दोननानैहाय ओ सेंग्रा सिख्लाफोरनो बोराय बुरैफोरनो दिहुनन्नानै होयो आरोना जाहाथे गासैबो इ से एसे लोंनानै। हाय रंजानो हायो। बे जोंहा रंजालि फोरबोआवहाय रंजाथाइ समावहाय बेफोरखौ जों लोंनानैहाय रंजाहोनो हायो नालाय गावखौनो। बेखायनो जोङो दिहुननानै होयो आरो ना न'खरनि फोरा आरो बेजों लोगोसे जो जोंहा एफोर हरो माइरं रां इसे बेफोरबायदि आरोना जों रंजा हैनानै बैसागु मोसा थानानै जे गावसोरनि सिथ्लायाव गानानै फैबाय बैसागुखौ जों लानानै थांबाय बरायनानै बेनि थाखाय आरोना।
औ औ नंगौ नंगौ थारै। दिनो ओम।
औ लोगोसेनो जोंहा बैसागुनि दानि मुगायाव एबा दा सोलिबाय थानाय मुगायाव जों माबाफोर फांसनफोर खुंनाय नुयो नामा नोंथाङा?
दाथ' जोंहा बेबायदि फांसन होननानै बुंला जेरै बैसागुनि मुङाव जोंनि बर' समाजाव दासान्दि बांद्राय नुनो मोनो आरोना नाथाय जोङो
औ औ
नै बोसोरसो आगोलाव नै बोसोरसोनि आगोलाव ओरैबायदि मोनसे बिसां फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा दाबो गुबुन हारिफोरजों नुनो मोनो गामि गामि दा दाबनै दामथाम बारब्लानो जे फिसा फिसा बैसागु फांसन बिहु फांसन होननानै बुङो आरो न' असमियाफोरा बिबदि फालिनाय नाथाय जोंहा बर' समाजाव बर'फोरखौहाय दि बांद्राय नुनो थांला आरो ना दाना नाथाय नै बोसोरसोनि आगो गोलाव ओरैबायदि दङमोन जे गासैबो गामिनि बोराय बुरैफोरानो बैसागु फांसन होननानै बुङोब्ला जोंहा गासैबो जाखां लोंखांनो मा ने फुरा ओंखारजोबना थाखायो नालाय जों बे फांसनाव थांगोन दिनै उमुख गायक फैगोन। दख माय माने मेथाइ खनग्रा फैगोन जोंहा हैनांगौ बिबदि मोनसे ओरैबायदि रंजाखांनाय दङमोन आरोना बैसागु फांसन होनब्ला नाथाय दा जोङो खमिलांनायखौ नुनो मोन ना नाथाय दाबो दङ जोंहा। जेरावहाय जों खुङो बेवहाय जोंहा जोबोरैनो गिदिरै खुंनाय जाखायो आरो ना नाथाय फिसा फिसा खुंनाया जोंनां गोमालां बेनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होलाय बेफोरबायदि खुंनाया नों थांमोननि ओनसाव दा बो दङ नामा बहाबाफोर दङ नामा खा उम
औ औ जोंना बो गामि दाब्रै दाबबा लोगो नांनानै बिदि खुंनाय जायो। उम बोसोरफ्रोमबो खुंङो। खौनो होनना बुंनांगोन ओ बेयाव जोंहा खुंनायनि ओ गुबै थांखियानो जाहैबाय जों जोंनि सोलिबोबाय थानाय जोंनि समाजनि नेरसोन एबा जोंनि बर' हारि नेरसोन एबा जोंनिफ्राय आगोलनिफ्राय जा सोलिबोबाय थानाय जोंनि गाननाय-जोमनाय जानाय लोंनाय आसार खान्थि बेफोरखौ रैखा खालामनायनि असिलायै जोङो बे ओ मेलाखौ एबा बैसागु मेलाख खुंनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेयाव गुबैयै जों जोंनि ओ गेलेनाय बायदिसिना बादायलायनाय लोगोसेनो जों बोराय बुरै मोसानाय बैसाङाव मोसानाय बिदि जों रंजानाय खौ जों नुबोदों एबा नुनो मोनो। ओम बैसागु खुंनाया मोजां बैसागु फांसन खुंनाया मोजां ना नार
आंनि फारनि फ्रायबाथ' बेबायदि बैसागु। ओ फांसन खुंनाया जुदि जोङो ओ मोजां। मोजाङैनो सामलायलांनोहायोब्ला बियो जोब बोरनो मोजां आरो ना मानो होनोब्ला जोंहा बेबायदि फांसन खुंनानै जोङो जोंनि गोदोनि जाफोर जोंनि गामि ओनसोलावहाय आबै आबौफोर दङ बिथांमोनखौ। खौ जोङो लिंथुमनानै मान बावनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा मानसिनि जिउ। दं दानो गैया नालाय बेखायनो। जोङो आबै आबौ। बेवहाय बिथांमोन। खौजोंङो बे जौस्रांआव थिग। होनानै बिथांमोनखौ जों खाबु होनांगौ। गौ बिथांमोना गो निफ्रायनो बेबायदि। होननाय बुंफेरनो मोनाखै बेखायनो बिथांमोननो। जों खाबु होनांगोन। बिथांमोनखौ रं रंजाहोनांगौ जों गोदान मुगाजों आरो। बिथांमोना मा मा नुबोखो बिथांमोना। आमा खान्थि फालिबोखो बेफोरखौ जों सोंनानै लानो हायो आरोना जेराव।
औ।
बेबायदि मावबबा जौस्राङाव उथिनानै बुङोब्ला जोंहा गासै गामिनि रायजो राजा गथ'गथाय गासैबो खोनानो मोनगोन रंजाखांनाय जागोन बा गोदोनि दिनाव औ बिदिमोन बेफोरबायदि जोङो। गावनि मेगन। सोरबा गावनि खोमाजोंनो मेगनजों नायनानै। खोमाजों थोंजोङै आबै आबौमोननिफ्राय लानो हागोन आरोना बेबायदि गियानखौ बा जोंहा। आबै आबौमोनाथ' जौस्रां बुंनाय लोगो लोगोनो जोबोर गोदोनि खोथाफोरखौ बुंलांगोन जों बिब्दिखौ मिथि फेरामोन जों मोनामोन। जोंनाव ओरै ओरै ओरै ओरै होननानै। बेआरो ना त बेबायदिस।